हेल
औ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
जिरायनानै दं नोंथां
ओ नोंथांनाव ओ बिहु सोमोन्दोआनो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ
फोरबो होनबाथ' जोंना बर'फोरनि थाखाय बैसागु फोरबोखौनो बांसिन गाजा गोमजायै फालिनाय जायो ओ रंजाथाइ फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे सोदोमस्रिनि आयना होननानै बुंनांगोन आरो आरो
औ औ
मोनफा रंजाथाइ फोरबोनि गेजेर जों मोनफा माहारि फोलेरनि समाजारि जिउ राहाया रोखायै बेरखाङो बेबादिनो ओ बेरखांनाय बर' हारिनि फोरबोआनो जाबाय रंजालि बैसागु।
औ।
रंजाथाइ फोरबो फालिनायाव ओ बर' माहारिनि जिउआ जेरै रोखा रोखा ओ गुबुन जेबो फोरबोआ बर' समाजारि आरो माहारियारि जिउआव बेरखांहोनो हाया। आरो बर'फोरा बे फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै आलो गोज जोनै मिनि खुसियै फालिनाय जायो आरो।
औ।
ओ बे फोरबोआ जौगाखांनानै जौसाङाव जायगा मोननो हाबाय। ओम बर'फोरा सैत्र' दाननि जोबथा सानखौ मोसौ बैसागु महरै फालिनाय जायो आरो। बे सानखालि फुङाव बर'फोरा मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो आरो मोसौ फुजा होयो।
औ।
गलिनि माफ्रोम मोसौखौ गं आरो आसुगुराव थाव गुबै फुनना होयो आरो लोगोसे ओंखामदोनि हांगारजों थाव गुबै गलायना इन्दि डेन्था बा औवा हासुंजों मोसौनि मोदोमाव गोबां बेंखन दागो फुननानै होनाय जायो आरो। बेबायदिनो सान से सिगांनो सुनानै लाखानाय लाव फान्थावनि मालाखौ आखाइयाव लानानै मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुनना दिगेलिटि बिफांजों बुज्राव बुज्राव दैसा बा फुख्रिफोराव आव थुखैनो होलाङो। आरो मोसौफोरखौ दिहुननायनि सिगां बिगोमाया माफा माफा खुलुमनाय जायो। मोसौखौ ओ थुखैनो लांनायाव लामायाव लाव फान्थावनि माला ला सुखानानै लानायनिफ्राय लाव फान्थावनि साखा हानायखौ दिहुननानै मोसौफोरनि मोदोमाव खै खुबै मेथाइ खनलाङो आरो।
औ।
बेनि उनाव ओ मोसौखौ थुखैना हलनिफ्राय दिहुनलांनायनि उनाव गोबोरखिखौ गारनानै गलिखौ फोसाबनाय जायो। आरो गोजाम भागाखौ सोलायना गोदान भागा होनाय जायो। बेबायदिनो बर'फोरा मोसौखौ लोखि साननानै ओ मानियो आरो।
औ।
ओ। गोदो-गोदाय आबै आबौमोना बुङो जे जायनि न'खराव मोसौ दङ बिनि न'खराव लोखिया दं आरो न'खरा धोनि आरो गोजोन। जायो होननानै फोथायनाय दंमोन आरो। मोसौ गैजायि न' खरखौ दुखुथिया आरो हावरिया खाफाल होननानै साननाय जायो। आरो मोसौ बैसागु सानाव मोसौखौ ओ रग बियादि गैयि मोजां मुस्रि आरो एरनायखौ हास्थायनानै मो सौखौ मान होयो आरो फुजिनाय जायो।
औ।
बिनि उनाव मोसौ थुखैखालि फुङाव रायदों बिलाइखौ न'मा न'नि उखुमाव माव थेबखांनानै ओ दोनोब्लालायनो गाज्रि बारहावा दायना जुगुना रावबो इनाय मावनो हाया होननानै फोथायो आरो। बै सानाव हाग्रायाव गोखा गोखै खांनानै बेदरजों एवना जायो आरो जौबो लोङो। बेबादिनो गाजा गोमजा बोसोरखौ बिदाय होनाय जायो।
औ।
बेनि अखानायै गोदान बोसोरनि गिबि सानाव ओ आन्द्रा आन्द्रि फुङावनो खेराइ फुजानि ओ सन्द्रा बलि देंखोनि सिफुं दामनानै गोदान बोसोरखौ बरायो।
औ औ।
बर'नि बादिब्ला सिफुंनि सात्रा बलि देंखोजों मानसि आ जिबिनि देरसिन सुथुर जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै फोथायनाय दं। बेखायनो गोदान बोसोरनि गिबि साननि फुङाव गुदि धोरोमारि ओ बर'फोरा संग्रा खावग्रा ओ हानि दो दाख्लाफोरखौ गारहरो न'खरनि मानसिफोरा गोथार जानानै न' बां लिरस्राङो, जि जोम सुस्रांना ओ फुजा होयो आरो।
औ औ।
गथ' गथाइ, बोराइ बुरै, सेंग्रा सिख्ला ज'यै गामिनि सिबिन एबा मन्दिराव बोसोर गोदाननि ओ फुजा होनानै फैगौ बोसोर गोदानाव जाहाथे गोजोन फिसा फिसौ मोसौैयै मोसायै माइयै दैयै बेराम आजार जाया जासे थांहोनो ओ बेनिनो अबंलावरिया अबंलावरिनियाव ज'यै आर'ज गाबो आरो गुगुरुब खुलुमनाय जायो।
औ।
आरो न'खर न'खर फुंखा, गोखा मैगं, दाउ अमा बेदर एवनानै न' न' जालायो।
बेनि ओंथिया जा बेनोदि थांनाय बोसोरखौ अरायनि थाखाय बिदाय होनाय जाबाय होननानै बर'फोरा बै नेमफोरखौ फालिनाय जायो आरो।
औ।
दा नोंथाङा ओ बैसागु फोरबोनि ओ सोमोन्दै नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालियो एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
औ औ हागोन। दा ओ बैसागु होनोब्ला ओ बर'फोरा बैसागु बोथोराव ओ बिब्दिनो रावजोंबो नांज्लाया खमज्लाया ओ मानोना बर' फोथायनाय ओ बादिब्ला बैसागुआव ओ नांज्लाय खमज्लाय बुलाय खमलाय खालामोब्ला ओ फैगौ जोनोमाव मोसौ जानानै उजियो। ओम बेफै उजियो होननानै फोथायनाय दङमोन ओम बे फोथायनायनि गेजेरजोंनो ओ बैसागु समाव नां ज्लाय खमज्लाय ओ जानायनिफ्राय गोजानाव थायोमोन आरो
औ‌
ओप बियो माहारियारि ओ जिउआव खान्थियारि आखुखौ रोखा खालामदों।
औ।
बैसागु सानाव ओ खामफ्लायाव जिरायोब्ला जिरायोब्ला दाबो बिमा बिफानि खर'आव ओ जखोनाय जायो होनना सानना लानाय जायोमोन। बे बाथ्राखौ फोथायनानै बर'नि ओ गोनां गैयि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' रावबो बैसागु समाव खामफ्लायाव एबा जायखि जाया आस'नाव जिरायामोन। आ बैसागु बैसागु फोरबोआ दान्दिसेनिल' थाखाय न ओ थाखायब्लाबो बर'फोरनि गेजेराव बैसो आरो गोनां गैयि गोजौ गाहाय फारागखौ ओ होस्रांनानै बयखौबो खौसेयैनो दोंसे दौलेंआव लाबोदोंमोन। ओ बर'फोरनि बे सोलिबोनाय बाथ्रायाव ओ मोनै गियानबो मोनथिनो मोनो मोनसेया जो मोनसेया जोनोमगिरि बिमा बिफानि थाखा खाथियाव गावखौ गथाय सोमनानै ओ बिसोरखौ मान आरो ओ खुलुमनाय बिदि ओ बिथिं बिथि ओ दिन्थिनाय
औ औ।
आरो गुबुना जादों बर'नि गेजेराव समानथाइ फसंनाय।
औ बेबादिनो गामिनि ओ न'खरफ्रोमबो ओम बैसागुनि ओ आबहावाया जावरिखाङो आरो
औ औ-औ-औ
बेबायदिनो सेंग्राफोरा सिफुं, जथा हारमुनियाम, थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगना जाबस्रिं आरि दामग्रा आइजें लानानै बैसागु रंजानो ओंखारबोयो बेबायदिनो नख खर ओ थांनानै ओ मागि हैैयो आरो बेबायदिनो ओ बैसागुखौ बरायनायनि उनाव हिनजावा हौवा सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि देरसिन मान गोनां मानसिनो गांफा गां ओ गामसा होनानै खुलुमनानै बोर लासि बोर लानायखौ जों नुनो मोनो आरो गेदेरा उन्दै उन्दैया गेदेर खौ मान होलायनानै बेबायदिनो ओ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय
औ औ।
बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?